हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनाबाय?
माथो माबायाव होजायानो
मा?
आंनिया साउन्टआ खम जादोंगोनलै।
ए माने खमखा नोङो खोमा खाथियाव होनानै रायलायाबा खोनाया दोननानै रायलायला।
आदसा
उम खोमायाव होबाय थानांगोन नों।
ओ आंहा लेखा लिरगासिनो।
ए
ओमफाय बोरै खोमा लाबाय थानांगौ जाखो? उफाय गैया।
दोनथ'दो इखौ।
औ। दोनथ'नांसिगोन।
नों माबा जों दा माबानि मा होनो बे फिफा वार्ल्ड कापनि बागै रायलाय जागोन दा?
औ।
जोलुर बादायलायनायनि। बुहुम बुहुम नाङै जो-जोलुर बादायला
उम नों दाथ' माने फिफा वार्ल्ड काप सोलिदों ओमफाय नों नायदोंना नायाखै दाखाल? अपेनिंखौ।
अपेनिंखौ नायाखैलै आं आइ आं बिदिखौ लोगोनिखौसो नायदां दसे लोगोनाव।
हे होमबा नों माने जोलुर माबाखौ बारा मोजां मोना नामा?
फाय इन्टारेस्ट मोना नायनो बांद्राय। मालाबा मालाबा नायो।
ओमहो।
नों नायोदां नोगोर नो?
बारा नाया होनब्लाबो एसे एसे नायो।
उम।
ओंखाम जाबाय ओमफाय साननि?
साननि जाथवाखैलै टाइमालाय?
टाइमा
एगारथासोआव।
एगार'थाल'सो जादों ना?
ओं । टाइम जायाखै ना दाबो ।
उम आमफाय नों माबा लिरदोंमोन होन्नाया लिरखांबाय?
लेरखांबायमोन लिरनाया आमफाय एसे दंबावो‌
ए‌। ओम आमफाय नोंसिनि एक्जामबो जादों दा?
औ मैयानिफ्राय जादों ओं ।
ओम मा जाद मा जा-जाखो मेजर हादों हादोंदा?
लेरोलै बर'सो लादोंना मेजरखौ ।
ए बानायनानै लिरबाय नामा?
उम ।
उम ।
बानायनानै लिरबाय माखासे फरायनानै थांनायखौ लिरबाय मोखासथ' लानायखौ ।
उम । बेसिबां माबा मार्कससोनि जादोंमोन एगजामा?
सिक्सटि मार्कनि जादों ।
आरो माला दंबावो?
ओ दिनै खै टारिक सिक्सटिन बा? ओइटिनाव दंबावो ।
ओइटिन ओइटिनावलाय मा साबजेक्ट? ओ माइनर नों माइन ए नोंनि माइन'रा हिस्ट्रि होनब्ला?
ओ ।
उम ।
नोंस्राबोसो दं ना?
ओ जोंनाबो दं ओमफायहाय मा होनो नोंसिने ओ नोंने फरायनायफ्रा मा जा-जानानै दं बे माइनरनि थाखै? हाजोब्बाय ना एसे फरायबावनांगौ ना मा?
हाजोब्बायखौलाय अबाव बुंनो फरायदों फरायनायालाय । फास मार्कनि
फास मार्कनि ।
सना माबायदि फैयो फरायनायालाय फरायदोंमोन।
उनाव-उनावसो मिथिसिगोन ने?
एक्जामाव लिरबासो
माबा फैगोन । जोंनियाथ' माबा मा होनो जोंना मैया मेजरिटिनि ना एगजामा। ओमफायहायो माइनरनि कुइसन पेपारखौनो रानबायमोनब्रा।
आतसा
ओमफ्राय दाना ओ अबेबा अबेबा रुमनाव रुमावल' रानदोंमोन कुइसनखौ। ओमफ्राय हाय होमबाबो सोर खोन्थाखो बङाइगाव टाइम्सावहाय होबायब्रा निउसाव।
आतसा
खोन्थाना होखोबा।
औ निउसाव नुदोंना।
निउस नोंबो नुदों ना?
उम
बिदि खोन्था
सोरबा एसे फरायनो मोनदोंमोन खोमा ओमफ्राय माने कुइसनफ्रा बेनो थाफिनलाथ' मोजां जागौमोन सोरबा नुनायनाव सोंनो।
उम
दा सोलायसिगोनसो खोमा दिनाबो बारा गैया खिन्थु।
सोलायनो हागौ बे निउसआव होनायबा। कुइसन बेपारा सोलायनो हागौ दस्रा जाफिनसिगोन।
होम होम बिदि बोरै जाखो? बोरै जाखो इदि इउनिभारसिटि लायनायनो इदि इदि कुइसन पेपार होब्र' रानब्र'लायनायनो। जायो जानाय जानाय जायो जानाय होनलाबो बिसोरो माने मोजां बिदि खालामनांगौमोन आरो बिदि रानब्र'लायनायनो जानो नाङामोन।
औ आदा नै कुइसन पेपार सोलायनायबा दिगदार जासिगोनलाय थोथ।
ओम बेबोथ' गावसिनोनो प्रब्लेम जागोनना। उम आर्टसफोरनिथ' बिदि जेबो जायाखैदां ना?
जाङो जायाखै बिदि जानायालाय।
ओ माने आर्टस आर्ट्सनिथ' माने गावबा गाव मेजर एसे एसेल'खासो नालाय मिथिजोबले थायो आरो खिन्थु माने जोंना साबजेक्टफ्रा सोलाय सोल' जायोना बेखायनो इदि जादों खोमा।
सिगांफोर सेमाव मेज'रा फाइनाल बेनो खामोन जाय कुइसन पेपारखौ रानद्र'दों।
उम
ओमफ्रायहायो माने सेकेण्ड समावबो बेखौनो सानब्र'दोंमोन खोमा मास्टारफ्रा
उम उम
फ्रायख गि जा
उम
से लाजि थाव ब्रा इदि जाब्र'नाया
बावदों बावदोंखोमालै नायस'नाखै दां
होम होम
ओमफाय गरम नङा?
होम
गरम बोथोरा गरमबो नाङा
नंगौ आरो बेलेगाव थानाय गामियावबासो बेलेग खोथा
होम गरम बोथोर होनखाबाय गरम जाया जायो नामा ने
ओम
नोंलाय मा खामदों?
दङ ओरैनो थाबायलाबायगासिनो दं
उम नोंसिना एगजामा माला नोंसिनालाय?
जोंनियाबो ओइटिनावनो
ओइटिन
ओइटिन
नोंनाथ' मादि जागोन जेनेबा कुइसन पेपार मोनथिखानाय सोलायफिनगोन थेवबो मादि जागोन
मोनथिया आङो बारा बुंनो हाया माने एसे माबा ओ मा होनो प्रेक्टिकेल कुइसनबो दङ ना? मेथ्स गोनां ओंखाय माने एसे गोरा गोरा मोनदों आरो मा जा-जागोन माने बिस्थिबार खालिसो मिथिसिगोन मा जा-जागोन
आंनाबा मादि जागोनथाय
खिन्थु उम खिन्थु मैया ने हयले मैयानि माने इ माइन'र साबजेक्टआ हले मोजाङानो जादों आरो। जिथु फरायदों बेफ फोरनो फैजोबखादों।
नोंसिना मैया माइन'रसमोन नामा?
आं माइन'रसो होनदों ने? मेजरसोमोन ओं मेजर।
आंनाबो मोजाङानो होनजासिगोन आंनाबो मैयानिया।
लिरदों होननाया लिरखांबाय?
लिरखांबाय लिरखांनायालाय।
ए मा होनदों एसाइनमेन्ट?
एसाइनमेन्ट स्किलनि।
स्किलनि, स्किला मा साबजेक्ट नोंने?
आंने सिकेलाव सि लाव बर'आनो खालै।
ए मेजर जायना मेजर बर' बेनाबो सि माने मेजरजों बर' ओ मेजरजों स्किलजों एखेखा खोमा ना?
उम बर'आनो बर' जायो।
औ
हेल'।
ओमफाय नोंथ' माने ओं ओं ओंख्रिखौ हारसिंसो संजायो होनदोंमोन ना?
दसे थाना संजानोसै।
सोर सं मा ओख्रै संनो सानदों।
ओम जोंनाथ' आलु दं। स्कवाच दं पटल दं ओमफाय सबाइ बिमाबो दं मा संनाय जायो।
नों दाखाल खाख्लौबो दं होनदोंमोन ना?
दंथ' दङ दङ।
खौ मिन्थियो ना?
उम जोगोनाथ होनोना जोंनिथिं।
जोगोनाथखौ ओरै जों बोरदोनफ्रा खाख्लौ होनो खाख्लौ।
उम
उम हो जों जोगोनाथ होनला बै बानजुद नोंसोरो जेखौ बानजुद बोरदोन होनो
उम उम।
बेखौसो जों बानजुद जोगोनाथ होनो।
आतसा।
उम दे होमब्ला दोनथ'नोसै दे।
औ दे होमबालाय, दे।
औ।